अ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
अ आं माने नोंजो ओ बर'फोरनि संनाय खावनाय जानाय लोंनायनि सा सायाव रायज्लायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन नोंथाङा फ्रि दंना? अ दे होमबा नोंथाङा नोंथाङानो बुंग्रोना होनो नामा?
औ जागोन दे नोंथां ओम।
अ दे होनोमबा नोंथाङा बुंलाय
ओ संनाय खावनायनि सायावना
ओम अ नोंसोरनि ओनसोलाव माबायदि जायो जेनेबा मा मा मैं
औ औ नंगौ ओम जोंनि ओनसोलावबो बेबादिनो जेरै माखो दा माबा मा होनगोन? बर' सुबुंफोराथ' गोबां बायदि रोखोमनि ओंख्रिखौ जानायखौ नुनो मोनो नोंथां थिग बिबायदि थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो गोबां रोखोमनि मैगं मैला खासानायनाय नुनो मोनो आरो थिग बेबायदिनो अनला दाउ सबाय। जों दाउ मेवाइ अनला बेफोरनि अनगायैबो ना नाफाम।
ओम।
आरो थास' मै था बेनि अनगायैबो थारुन बायदिसिना मैगंखौ जानाय नुनो मोनो नोंथां। बेनि अनगायैबो आरो आलदा आलदा रोखोमै संनायखौबो जोङो नुनो मोनो जोंनि ओनसोलावहाय।
औ
बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावहाय नाफामखौनो गोब गोबां गुबुन गुबुन रोखोमै जानायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां जेरै जोङो नाफामखौ मैथाजोंल' जायो नोंथां मैथा औ लाइजों बे लायो जानाय नङा बेजों जायो ओमफ्राय आरो बेजोंनो आरो जोङो नाफामखौहाय बेबायदिनो गोरान एवनानै जायो ओमफ्राय आरो
ओ
बेबायदिनो दैलावबो जायो आरो नोंथां।
अ नोंसोरनिखि जाय नाफामखौ गोबां बानायनाय जायोना?
उम जायो आरो नाखौ गोबां मोननाय जायो नोंथां जोंनि ओनसोलाव आरो गामियावनो मोननाय जायो नाखौहाय। बहुद बेखायनो गोबां रोखोमै खालामनाय जाया आरो आरो थिनानै बिदिनो गोबां गोरान खौ नाखौ बेनि अनगायैबो जोंनियावाहाय गोबां मैगं मैलाखौबो गायनायखौबो नुनो मोनो जानाय नुनो मोनो बेनि अनगायैबो उम जोंनि ओनसोलाव हाय थां नारजि अमा होननायखो बांद्राय जाया आरो नुवनो जोंनि ओनसोलावहाय ओमफ्राय बेखायनो आंबो जानाय जाया आरो नोंथां नारजि अमाखौ
औ
उम नारजिकिनि जाया आङो बेखायनो जाफेरनाय जायाखै उम खोनायोल' ओमफ्राय मबाइलाव फुरुनहयोल' नार्जि अमा होननायखौ जाना फिसाफोरनाय ओमहो जायाखै थिग बेबायदिनो आरो मा होनगोन बेखौथ' नारजि अमाखौथ' जों इथिं संनायानो जाया जानायबो नोवा मानसिफोरखौ अनला दाउ बेफोरखौ जायो आरो अनला दाउ मेवाइ बेफोरफोरखो बेनि अनगायैबो खारदैखौ गो बुरजा जानाय नुयो जोंनि ओनसोलाव खारदै बांसिन बेनि अनगायैबो जोंनियाव जाथोसि बिलाइ दङ मिसेंगा होननाय। मिजेंगा होननाय खोनादों दा?
औ खोनादों।
जाफैबाय ना नोंथां?
आं मेजेंगाखौ माने खनसेल' जाफेरबाय।
अ मिजिं औ आतसा। जोंनि ओनसोलावहाय गोबां मोननाय जायो मेघालय खाथि नालाय जोंनि बिथिं गार'फोरनि। बेहायनिफ्राय लाबोनाय जायो मेजेंगाखौहाय बेहाय नो उम बिनिफ्रायनो लाबोनानै जोङो जानाय जायो आरो बेख-बेखौहाय जोङो दालिजोंहाय जायो ओमफ्राय बेबायदिनो संदबनानै खारदै होनानै
औ।
बेनि उनावहाय आरो नाजोंबो जायो ओमफ्राय अमाजों जाबा बांसिन थावनायखौ मोनो आरो नोंथां मिजिंगाखौहाय अमाजों माजों बांसिन साबसिन जायो। बेनि अनगायैबो औ औ। खायफाया बेखौ जानो हाया होननानै गोदान गोदान जानायफोर आरो। एसे मेजेरनाय बायदि मोनोनो आं खोनादों जाफेरबाय जानायफोरा सोरबा सोरबा आंनि लोगोफोरा नोंथां। बेज जिरनाय बायदि मोनो आरो एसे गोदान जानायफोरा ओमफ्राय जों गोथाव मोनो थिग बेबादिनो बेनि अनगायैबो जोङो गोबां उम न'नि मैगंफोरखौबो जानायखौ नुनो मोनो। बेबायदिनो सबायबिमा, थाइबें, मैथा, जोगोनार, लाव
ओ ओ।
बेफोरखौहाय मोनो जोंनि ओनसोलावहाय
अ।
आरो मानो मा होनगोन उम थारुनखौ बांद्राय बांसिन गायनायखौ नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव। थारुन मिथिगौना? उम थारुन थास'नि औ। बेखौहाय बां-बांसिन मोनो आरो। जोंनावनबो दङ न'आव गायदों उम बेखौ। बेखौहाय जोङो नाजों जायो। बेनि उनावहाय बिदिनो आरो एसे दालि बायदि होनानैबो जायो बेखौ
ओ ओ।
बेबायदि आरो आरो आलदा आलदा रोखोमै मैगंफोरखौ जानाय नुनो मोनो। बेबायदिनो उम मा होनगोन
औ।
उम उम अनलाखौ बांसिन जानाय नुनो मोनो माबाजों बिलाइजो फोरजों अनलाखौ जोंनि ओनसोलाव अनला आरो मैथा। दा दैज्लांङावथ' बेनो जासिगोन आरो जोंनि ओनसोलावहाय अनला आरो मैथाया। ओ औ बेजों एसे। मिलुहाबनाय जायो आरो जानाया नोंथां।
नाजों मैथाजों मिक्स खालामनानै सङो नामा जाखो?
सङा नङा। अनलाया आलदा ओमफ्राय मैथिया आलदा आरो बि दि सङो आरो उम दा दैज्लांआव बांसिन बेखायनो संनायनाय नुनो मोनो जोंनि ओनसोलावहाय उम। बेनि अनगायैबो आरो मा होनगोन
औ।
उम। नाफामखौ बांसिन जानाय नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव। उम नानि बांसिन माबा नालाय
उम उम ना मोनसैयो नालाय नोंसिनाव। ना मोनसोयो नालाय नों
औ ना मोनो ओं नाखौहाय बांसिन बाहायनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलावहाय
ओ ओ
बेनि अनगायैबो आरो मेवाइखौ थिनानै दिनो ना बे खौहाय बाहायो जानाय जायो आरो आरो बै मुलाखौहाय माबा खालामनानै दोनो जोंनि ओनसोलावहाय
औ ओ ओ फोराननानै दोनोना बेखौ जोंनावबो फोराननाय जायो ओं
औ नोंसोनावबो जायो नामा नोंथां?
औ जायो जोंनावबो
उम बेफोरबायदिनो बेबायदिनो जोंनि बर' सुबुं माहारियाथ' गोबां बेबायदिनो उम मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेसा मुवा बेसादफोरखौहाय बुथुमनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो गोबां उम थिग बेबादिनो जोंनि ओन सोलावबो बिदिनो जायो आरो नोंथांमोननि ओनसोलावलाय माबायदि जायो नोंथां एसे खोन्थागोन नामा
ओ नोंथाङा बुंलांनाय बायदि माने जोंनि ओनसोलावबो सेमानो फ्राय जानाय जानाय सिस्टेमा बे जोंनावबो बे अनला सबायफोरखौनो जानाय जायो जोंनाव बांसिन माने इदि ओ न'नि ओंख्रिखौ जानाय नङा माने हाग्रा नि मेगं थाइगंफोरखौ बुथुमना जानायखौ नुयो आरो जेरै खुदुनाफोरखौ जोंनाव माने मोनसे मैसो खुन्थि दङ बे खुन्थियाव मा माने खुुरुना बिराद मैसो खुन्थि माने मोसौनि गलि बायदिनो आरो मैसो दोनग्रा बेयाव माने गोबोर गारना दोनोना बेयाव माने गोबां खुदुना दाथा बेबाय दि मोनो आरो रज'ना थायो बेफोरखौ बु थुमनानै बे जिब्रै मेगंखौ मिथिगोन ना बे जिब्रै मेगं अ खेरादाफिनि बेनि उनाव माने ओ मा होनगोन बेखौ मैखुन बेफोरखौ बुथुमनानै ओ
ओनसोलावहाय माने बिदि हाग्रानि मैगंखौ बारा जानाय नुना मोना नोंथां
ओ जोंनि ओनसोलाव माने बेफोरखौ जायो आरो बेफोरखौ बुथुमनानै माने बिदिनो संनानै जायो आरो बेनि उनावहाय बे थालिर फसा बुहुत जानाय नुयो आरो जोंनाव माने ओ अमा बेदरजों थालिर फसाखौ गोबां जायो आरो बेबायदि आरो नारजि अमा खौ गोबां जानाय नुयो नारजि नारजि दोलो बा नारजि बेबायदि एसे एसे स्रो स्रो होनानै नारजि ओंख्रि संनाय अमाजो नारजिया गोखा ओं आंबो जाया ना खिन्थु बिदिनो गामिफोराव नारजिफोरखौ बुहुत जानाय नुयो आरो जोंनाव बुहुत खारै खम जायो बांसिनानो थाव जानायखौ नुयो आरो जोंनाव ओ जों औ औ जोंनाव माने थाव जानायखौ नुयो आरो बांसिन खारैखौ बांद्राय जाया बेनि उनाव माने ओ बै मोनसे मा होनो बेखौ जिब्रि बे जिब्रिखौ माने खानानै बेखौबो थावजो संनानै जायो आलुफोरजों बे मोनसे फिसा फिसा बिलाइ आरो ओ बेनि उनाव लाइ मै द्रु लाफा मैद्रु बेफोरखौ बांद्राय जानाय नुयो आरो जोंनियाव औ ओमफ्राय बेनि उनाव मा होनगोन बेखौ बे मैखुना मैखुनफोरखौ माने जायो आरो बिराद औ बे हाग्रानि खिफि बेन्दोंफोरखौ माने खिफि बेन्दोंनि बिलाइ एबा खिफि बेन्दोंनि बिजौ माने नाफोरजों बेदर फोरजों संनानै जानायखौ गोबां नुयो आरो जोंनाव ओरैनो बैसागोफोराव खुंखाफोरखौ जानाय खोनायो खिन्थु जोंनाव बैसागो नङाबाबो माने खुंखाफोरखौ खानानै ओ अमाफोरजों सं - ना जानायखौ नुयो आरो।
औ
आरो बे नोंसोर मेजेंगा होनदोंमोन ना बे मेजेंगाखौ जोंनाव बांद्राय मोननाय जाया आरो। ओ ओमफ्राय जोंनि ओन्सोलाव माने मेजेंगानि सोमोन्दै बांद्राय मिथियाबो। जोंनाव माने थास'फोरखौ बांद्राय जायो आरो थास' बिसं थास' बिस सं बा थास' बिबार बेफोरखौ जायो आरो सिजोननि थास' बिसंखौ बहुद जानाय नुयो आरो ओमफ्राय ओ बे खिफि बेन्दोंखौबो बुहुत जायो।
ओम
मोजां मोना आरो बे
ओं माने जोंनि ओन्सोलावहाय बांसिनखौनो बारा जानाय नुनो मोना हाग्रानि मैगंफोर बिदि। ओम
ओमफ्राय बे नाफामखौ जोंनियाव माने ना मोनो आरो बुहुत जोंनावबो दैमा खाथि नालाय। हाजो खाथि ना मोनो गोबां ना मोनो थेवबो माने जोंनि ओन्सोलाव माने नाफाम बानायनाय जाया आरो। बांसिनानो ना गो- नाफोरखौ माने मोनबथाय गोथां गोथाङैनो जायो जोंना फ्रेस फ्रेस बिदिनो बेबायदि गोरान बानायनानै बा नाफाम बानायनानै जानाय नुवा आरो। जुदि बांद्राय ना मोनफ्लाङोबा माने फोरानना दोनो आरो खिन्थु नाफाम बानायनाय जाया। नाफामखौ माने जोंनाव माब्लाबा फोर माने सोरबाफोर मोजां नाफाम बानायग्रा मिथियोबाथाय बेनाव बायो आरो। बायनानै जायो एसे एनै। जोंना बेबायदि दै होनानैबो जाया आरो नाफामखौ ओ मा होनो बेखौ ओ थाव होनानै माने ओ इदिनो मो मोजाङै एवनानै ओ मा होनगोन बेखौ पियास बिलाइया पियासबो माने सिजोन थायोना दुन्दिया पियासनि बे दुदिया पियासफोरखौ होनानै माने जायो आरो बे फुं फुङाव ओं खाम गुदुंजों बिराद गोथाव जायोना बे ओम ओम। ओ बेबायदिनो ओ नाफोराथ' थाखायोआनो बां बांसिन ना जायो आरो जोंनाव दैमा खाथिबो नालाय जे सारनानै बा ख फोरनिफ्राय सारनानै नाफोरफोरखौ जायो आरो। बेबायादिनो जानाय लोंनायाथ' गासिबो ओन्सोलनि जेनबा एखेफ्रामानो खिन्थु संनायनि सि स्टाइला संनायनि नेमखान्थिया एसे एसे आलादा आलादा जायो आरो। अ आदबफोरा आलदा आलदा जायो ओम। जे गामि लायै गामि गावबा गाव संनाय आरो गावबा गाव स्टाइलजों जेरै गोसो इजिनो सं ओम बेखौथ' जोंबो बिदि सं इदि सं होननानै फोरोङा नङा होमबा? ओ माने गाव गावनि नेमखान्थिजों माबोरै संनानै मोजां मोनो माबोरै गो गोथाव मोनो बे गो गोथाव जानायखौ नायनानै सङो आरो। दा बेबायदिनो संनायफोराथ' एखेयानो फ्राय बर'फोरा जों मोनसे हारि नालाय बे संनाय जानायफोराबोथ' एखेयानो जाखागोन जानायाबो फ्राय एखेयानो।
नोंगौ थारैनो
थ' जों मोनसे हारियानो नालाय
औ
ओ बे मैगं थाइगं मोननाय मोनैयासो माने एसे आलादा आलादा जायो। ओ खायसे खायसे ओन्सोलाव ओ हाजो हाग्रा गैया बा हा ग्रा गेजेरबा बेबायदि जायगा गैया खायसेयाव आरो हाग्रा गेजेर दं बेफोराव माने मैगं थाइगंखौ बां द्राय मोनो बे आरो खायसेनि ओनसोलाव माने न'नि मैगंफोरखोनो बांसिन जानाय जायो आरो खायसेनि ओनसोलाव माने हाग्रानि मैगंफोरखौ बांसिन जायो आरो। दा जोंनावनो हाजो खाथि नालाय माने फ्राय हाजोनि मेगं खो सिजोन बाय सिजोन मोननाय जायो आरोम बे आं दहय होन्दोंमोन ना माथो जिब्रै मैगं होननाया बेखौ नोंथांङा मिथिया खोमा अ माने बे ओरै लाब लाब टाइपनि जायो आरो बिलाइआ बेनि उनाव गेजेराव गोलाव सालाय बायदि थायो मोनसे बे सालायखौ बहन नानै गारनांगौ आरो ओमफ्राय बे बिलाइखौ जाय बुस्थुआ एसे मिफ्रै मिफ्रैखो मिथिगोना टेस्टा माने मैफ्रु बायदि आरो बेनिया बेदरजों जानांगौ अमा बेदरजों ओरैबायदि टेस्टि जाखायो बेखौ माने बैसागो सिजोनाव मोनो जे बैसागोआव अखा हानानै माने गोरलै गोरलै बिलाइ रज'योना बेयाव माने हाग्रायाव एकदम समान जानानै थायो एकदम ग्राउन्ड फ्लराव समान जाना थायो आरो बे हा हायाव बेखौ माने सिं सिं बिदिनो गो गोथां गोथां माबायाव नागिरनांगो आरो होमबाना बैसागो सि